हेलौ नोंथां।
हेलौ।
आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
माने एक्सपिरेन्टथ गैया नोंथाङा सेब फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंसोरनिथिं माबायदि माने माबायदि गायो माने माबायदि खालामो।
अह।
नोंआ सेब फोरमायग्रोबा हामगोमोन आरो ना।
जोंनिथिंजाय बिदिनोसै। ओ माइखो बस्थायाव सोनानै हाखराव सोना दोनग्रोयो आरो। गिबियावनो बेनिफ फ्राय बिखो बोखांनानै सानसेबा साननै हर दोननानै। औ बिनि अखानायै फोयो आरो दुब्लियाव हालेवनानै दुब्लि फोथाराव फोखांना बिनिफ्राय सबथानै एबा माहासे थानानै। जोङो खोथिया थो। फुनो हायो आरो। गायनो।
ओम।
बेनिफ्राय।
बिदिनोसै नोंथाङा नोंसोरनिथिं
जोंनिथिंबोथ' एसे नोंथां मोननिथि आलदा नङा माने जोंनिथिंबो एसे खोथियाखौ माने माइखौ एसे सोमग्रोबाय हराव माने दैयाव सोमग्रोबाय। सोमनायनि उनाव सानथामबा सामनै थानानै एसे माने बोखांबाय बो। होनानै ओमफाय सानावबो सानथामबा साननै दोनबाय दोनै नोव जुदि माया गाजा हर बायोन' गाजा हरबाबाय उम माने बिदिनो गाजा माइखौ सोबाय सोनानै दुब्लि लांबाय दुब्लियाव फोबाय बिदिनो आरो ना।
औ
उम।
बेनिफ्राय ओरैनो मैगंनि आबादा नोंसोरनिखि बोरै?
जोंनिथ' मैगंनि आबादा माने इदिनो मोजाङानो माने जे मैगं फैयो बेनो मोजां जायो माने जियानो जा बान्दागबि अलक गबि जि मेगं फोआ मानो बेनो जोंनिथिं मोजां जायो आरोना। फ्राय नोंथां मोननिथि माबायदि जायो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरोना ।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो बेनिफ्राय माने जागा जागा एसे पब्लेम थायोना हाखारनि। अ बिनिफ्राय दानि जुगावथ' बायनाय हाखारबो मोनो।
ओ मोनो।
औ बिनिफ्राय बेखोबो होयो खायफाया ओमफाय खायफाया आरो न'नि गोबोर बेखौबोस होयो आरो। आबाद थिलिआव मेगं गायबा
उम जोंनिथिंबोथ' इदिनो माने बायनाय हासारखौ होनाय जायो। आमफाय बायनाय हासारखौ होनाय जाबा थ' इथिनो माने उम मानसिफोरा एसे प्रब्लेम गोलैयो आरोना उनावहाय माने जेमाना हायो हायो माने ओ आबाद खालामनायाव माने गोबोरखि हाखारखौ होनांगौ आरो ना।
औ।
माने इदिनो जेनेबा बायनाय हासारखौ होबा माने एसे देहाफोराबो माने एसे प्रब्लेम मोनो। बेनिखायनो जेमान हायो। बेयो माने इदिनो जोंनि गोबोरखि हासार इफोरखौ होनो-होबा मो मोजां जायो आरोना।
औ
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं मा-माने बिदिनो गोबोरखि हासारखौ बांसिन बाहायो ना बिदि बाहा- बायनाय हासारखौ बांसिन बाहायो
जोंनिथिंजाय खेथियगफोराथ जेनेबा यो बायनाय हासारखौनो बाहायो।
औ
बैफोर न'फोराव एसे ओरै जाग्राफोरा आरो बेफोर गोबोरखि हासारखौ बाहायो आरो
औ जोंथिं-जोंथिंबो माने खायफाया बाहायो बायनायखौबो ओमफ्राय बां नुनो जोंनिथिंहाय माने अम बिदिनो गोबोरखि हासारखौ बाहायो आरोना।
औ
ओमफाय माने बिदिनो माने मानसिफोरा बुङोनालाय माने बायनाय ओ बायनाय हासारखौ होबाला माने मानसिफोरा एसे प्रबलेम जायो बिनिखायनो माने सिगां जोंनि थिंबोहाय माने बायनाय हासारखौनो होयोमोन ओमफ्राय माने सोवजेसे बिदिनो बुंला बुंसि खि माने दा माने ओम गोबोरखि हासारखौ होग्रा जाबाय आरोना
औ होम बिदि जोबिसथिंजाय बिदिनोसै बायनायखौनो होयो खायफा-खायफाया आरो खे-खेथिया गिदिर जायोना
अ खिथियाक जानायफोराथ' बिदिनो बायनाय हारखौ होनो गोनां जायो आरोना।
नोंथांमोननिजाय जेनेबा मायखो बेसे टायमाव हायो ओरैनो मा मार्चआव आरो मार्चआव हाराय सिजोरा
जों नि थिं था इ इ गायो दां माने नोंथांङा एसे फोरमायग्रो आरोना नोंसिनि माबायदि हाय मा मा बा समाव माने मा हाग्रोयो माने
जोंनिथिं जाय
औ नोंसोरनिथिं फोरमायग्रो आ
जोंनिथिं जायखि जाया रनजितफोरा ओंखारग्रोयोना? रन्जित माय बेफोरो थै बाइदि बाइदि फोरा नामखौ मिथिजोबा आङो औ बेनिफ्राय लास्टाव जाहैयो आरो मायब्राफोरा मायब्रा
अ अ मायबारफोरथ' आरो जोंनिथिंबो लास्टाव जायो ओम माने फार्स्टआवहाय माबायदि मा माइया माने फार्स्ट जाग्रोयो आरोना मा खिथिया फास जाग्रोयो माने
फास जाग्रोनाय खेथिया मायाना जेनेबा आबाद ओ मेगं थायगं
औ मैदेम मैगं थाइगङा माने मा बोथोराव माने फास जाग्रोयो माने नोंसिनिहाय
जोंथिंजाय मैगं थाइगंनिया जेनेबा मेस बेलेग माबा दैज्लां आव बेलेग आरो जेनेबा
दै ओ बियो बुंदो आरोना मेसें बो बोथोराव मा मा खेथिया माने फासत जायो
जोंनिथिंजाय मेसेंङाव इदिनो जुखाम जायो। औमफाय ओ माहोनगोन इखो आलुफोर गायो आरो।
हा हा
हेल' बेनिफ्राय मा होनगोन इखौ मटर
ओ
बायदि बायदि मेसेंनि आरो बिलाहि बिनिफ्राय मिथ माबायावबो थायो दायो बिलाइ थेवबो लकेलफोरा बांसिनानो मेसेङाव
उम
जायो आरो।
उम जोंनि थिं बोहाय माने ओम फासतावहाय जोंना जोगोनार जाग्रो जोगोनारखौ फास ओंखारनाय बायदि मोनो आरोना
ओ
ओ बिनि उनावहाय माने बिदिनो फिन्दि फिन्दि जायो। भिन्दि होनबा थ' बुजि मोनखायो न?
औ औ
ओ बिनि उनाव लेस्रा जायो बेनि उनावहाय ओ बिदिनो ओ थाइबेंफोरा जायो आरोना।
औ
जोंनिथिं फास बेफोरो ओंखारो माने जोंनिथिंजा आलादा जायो नालाय
औ
ओमफ्राय नोंसिनिथिंहाय माने हा
नोंथांमोननिखि दा। मा मा ओरैनो खोथिया
जोंथिंथ माने दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माने जोंनिथिंथ माने दाथ' अखाया एसे एडभान्स नालाय। दाथ जे खेथि गैला माने ओ खेथि गैयैनो दा माने माइ आबादखौनो मावग्रोनाय जाबाय आरो नों अखा सखा होबाय नालाय। माने दा बयबो माने जेबो खिकि गैला माने दुब्लि फोरावहाय माने दा आबाद मावनाय जाबाय आरो माइ आबाद मावनाय जाबाय।
औ।
माने बयबोहाय माइ गायनाय जाबाय आरो दा फोथाराव माने जेबो माने इदि उपेरा खिथि बिलारो
औ।
नोंसोरनिथिं दाहाय माइ गायदों ना बेलेग उफेरा खेथि दं?
उफोराबो दोङो माइबो गायदों उफेरा खिथिबो दोङो।
अ।
जेरै माबा जिंखा दोङो जिंखा राङालाव पथल बिदिनो ओमाय भेन्दिफोर थायो।
अ। माने नोंथांमोननिंहाय माने नोंथांमोननिथिंहाय माने अखा हायाखै नामा दा।
अखायानो ओरै गैया जोंनिखि नोंथां। ओरैनो एसे एनै
जोंनिथाय दा माने जोंनिथिंबो उफेरा खेथि दंमोन ओमफ्राय जोंनिथिंथ दा माने अखाया फास हानाया नालाय बेनिखायनो माने आलु सालु जेबो बुरुनो मोनासै माने आलु सालु सब माने अखायानो सेवलांजोबबाय। ओ बेनिफ्राय माने दा माइ खि खेथि खौनो मावनाय जाबाय आरोना दा दाथ' जेनेबा माइ खेथि मावना मावनाय टाइम जाथ'वाखैमोन। थेवबो माने अखाया ओ देग्लायहाय माने माने एडभान्स नालाय बेनिखायनो माने दा माइ खेथि मावनाय जाबाय आरो।
औ।
होमब्ला नोंथांमोनथिं माने अपेरा खिथि दङ आरो ना दाबो।
औ दोङो दाबो दोङो।
जों दिंथ' माने हानद्रेद पारसेन्टनो हानद्रेद पारसेन्ट नाइनटि पारसेन्ट गैला माने । गासिबो माने उम इदि उफेरा खेथि जाबाय आरो।
औ
ओरैहाय नोंसिनिथिं उपेरा खेथिखौ माबायदि मावनाय जायो माने ओ मा मा मावनाय जायो जेनेबा?
उफोराथि जिंखा दोङो राङालाव फाट गारो गोरेल दै आमफाय तिता खाख्रेल बिनिफाय भिन्दि दोङो फ्राय
फेनन्दिं
बिदि औ
ओ ओमफाय इदिनो नोंसोरनिथिंहाय माने इदिनो माइ आबादखौ मा मा जेनेबा मा मा नामनि मा मा नेमनि मावनाय जायो?
अ नामा जाबाय माबा एखि आसुबाय थाबाय माइब्रा थाबाय बिनिफ्राय रनजित माइ बाहादुर माय बेदि दोङोहाय जोंनिथिंबो नोंथां।
बाबे खिनियानोसै आरो न
औ थां समाबो जाबाय।
अह अ' दे दे
दे